अ हेलौ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामदों।
ओरैनो जिरायना दं नोंथां।
मा ओंख्रि जाखोमोन?
जोंहा ओंख्रिया दालिसोमोन नोंथां।
खबरफोरा माबायदि नोंथांना आंबो दङ ओरैनो।
अ आंना खबरा मोजांथ' दे नोंथां
अ आङो नोंथां औ जाखांबाय।
औ।
आङो नोंथांजों फंसे खोथा रायलायनो होननासो हरदोंमोन। रायलायजागोन दा।
औ रायलायजागोन नोंथां।
ओ‌ बैसागु फालि बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो। बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला फोरमायना हो नोंथां एसे।
औ जागोन नोंथां बैसागुआव मोनसे दोहोरोमारि बर'आ आरो गोबाङानो फोथायो। खि बैसागुआ दोहोरोमजों लोब्बा गोनां होननानै। दिनै जों हा बैसागुआ माबोरै आरो माब्ला जा दोंमोन बेखौ लिरनानै दोननाय जोंहा जेबो रेखा गैया। नाथाय जों बेखौ बुंनो हायोदि बैसागु फोरबोआ जौथाय बोसोरनिबो बांसिन। फुराना जा नाथाय बै सैथो खोथाया बेनो। बैसागु सोदोबा मोननै सोदोबनिफ्राय फैनाय। बैसा आरो आगु। जेराव बैसाग माने बोसोर। आगु माने सोदोब बेनिखायनो बैसागुनि मिनिङा जादों गोदान बोसोर एबा बोसोरनि जागायजेननाय जायखौ जों एप्रिल दाननि गेजेराव फालियो। जोंनि आजै आजौ फोर गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बैसागु फोरबोखौ फालिबोगासिनो दं।
औ
आबाद मावनायजों लोब्बा गोनां। गोदान बोसोर एब बा बोथोर बोथोर फैनायनि सि समजों लोगोसे बे बैसागु बोथोरखौ। बरायनाय जायो बैसागु हिसाबै रंजानाय बाजानाय
औ
गासैबो सुबुंफोरानो बे बैसागुआव आबै आबौ गथ गथ' गथाय गासैबो। रंजा बाजायै बे बैसागु बोथोरखौ बरायो। रंजानाय आरो मोसानाय बे सोदोब रंजानाय आरो मोसानाय आबाद मावनायनि गोदान सम आरो बोथोरखौ बरायो।
औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन ना बे बैसागुनि बागै
बुंनो थाङोब्ला बैसागु फोरबो होनोब्ला। जोंनिया मा होनो जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि हारिनि। माने बैसागु फोरबो जोङो न'खर न'खर थांनानै जों बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। बेनिफ्राय। गोदान बोसोर गोदान बोसोर नालाय जों आबै आबौ गासैखौबो जों मान दानाय जायो आरो। औ बिदिनो गोदोरखौ मान होनांगोन। बेनिफ्राय। उन्दैखौ सनमान लानांगोन जों गोदान गोदान बोसोर नालाय जोंना गोदान बोसोरनि गाननाय जोमनाय गोदान जायो। जायो आरो बैसागु बोथोराव जोंनि बैसागु बोथोराव जोंनि आर'नाइ आर'नाइ दख'ना बेफोरबायदिखौ गाननाय जायो बैसाग। बैसागुनि थाखाय जोंनि आंगो गाननाय द्रेस आरो बेफोरो। बिदिनो जों बैसागु बोथोराव ओ जौ सेरेब जखाय लोंनाय जायो बिदिनो औ बिनिफ्राय जोङो न'खर न'खर थांनानै बैसागुखौ फालिनाय जायो। जोङो बैसागु बोथोराव मोसौ। फोरखौ थुखैनाय जायो। बिदिनो लाव फान्थाव हालदै। बेफोरखौ लानानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। गोदान बोसोर नालाय दैमायाव लांनानै औ बेनिफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायना होदो हायोब्ला
औ
औ
बैसागु बोथोराव जोंनि बर'फोरा
औ
न'खर न'खर थांनानै मागिहैयो मागिनायजों लोगोसे जौ, बेदर, ना, बायदिसिना जानायजों लोगोसे
औ
गेदेरखौ मान होनायजों लोगोसे उन्दैखौ मान होनाय बे मोननै खामानिखौ
मानि लायो आरो लोगोसे बैसागु बो बोथोर फैबोला जोंना गासैबो गामियावहाय आबै आबौ सेंग्रा सिख्ला गथ' गाहाय गासैबो गोसो गुदुं जाना नैहाय
खाम, सिफुं, जथा, सेरजा लानानै गासैबो
औ
मागिनो ओंखारलाङो आरो ना।
औ
आरो बर बर'खौ जानाय बाथ' लोगोआव आर'नाइ दख'ना गामसा गाननाय जोमनायजोंनो बे बैसागु बोथोरा समायफ्लेलायो। नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो बैसागु बोथोरनि बागै
बैसागुफोर बुङोब्ला जों बर' हारिनि खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बिदि थाहैयो आरो। बेनिफ्राय जों जोंनि हारियाव खाम सि फुं जथा, सेरजायानो जोंनि हारिखौ गोमखांहोयो बैसागु बोथोराव। जोबोद मोजां जायो जोंनिल' मानसिया नङा बेलेग मानसिफोराबो बैसागु फालिथायखौ रंजानाय जायो आरो बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोङो बैसागुआव लोंनो थाखाय ओ माइब्रानि बिदै संना दोननाय जा यो आरो बेनिफ्राय जों बेखौ जुदि ओ बेदर फिसाजों गामिनि आबै आबौमोनख लिंनानै जोङो बेदर फिसा जाहोनाय जायो। बिनिफ्राय नोंथांआबो हायोबा एसे फोरमायना होदो द
बेसागु बोथोराव जोंनि बर'फोरा गोबां रोखोमनि गोखै गोला बायदि रोखोम फिथाइ सामथाइ। हाग्रा बंग्रानि ओंख्रि बुथुमनानै।
औ।
जानाय जायो आरोखि माने बोसोराव बोसोराव बोसोर जाहाथे। बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो। बायदिसिना बेमार आजार जाबोनायखौ। जाहाथे बेफोरबायदि खांना जानानै बेमार आजार। सोखानो हायो बिनि थाखाय।
औ।
रोखोमनि बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ सामथाइ गोखै गोला मैगं। हाग्रा बंग्रानि खांथिंनाय मैगं मैगं बायदि रोखोमनि मैगं जोङो बुथुमनानै। संनानै जानाय जायो बैसागु बोथोर। बेयावहाय आरो बे बैसागो बोथोरावनो मोनसे गारजा मुंनि फुजा। फालिनाय जायो। जाहाथे गामियाव जेबो लोमजानाय साजानाय जाया। बे गारजा फुजाखौ बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै फालिनाय जायो। बे गारजा फुजायावहाय बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै फालिनायाव। गामिनि गासैबो रायजोफोरानो ज' ज' फैनानै। गाव गावनि बिबान एबा गाव गावनि मावनो गोनां खामानिखौ। मावो बै मै। बिफं खांथिंनाय एबा फिथाइ सामथायाइ खांथिंनाय बेखौ बे गारजा फुजायावहाय ला। लाबोनानै गासै रायजो राजानोनो बैसागुनि मुङाव जाहोनाय जायो। आरो बेखौ गारजा फुजा। खौ जोंना बैसागु रंजानायनि जोबथा लास्टआवहाय। फालिनाय जायो आरोना।
औ।
बैसागु रंजानानै ओजों ओजोंहाय बेरायनानै मागिनानै लाबो। अनाय बेनार आजार फैफानाय बा मोदाइ दावदाइ फैफिननाय बेफ सोखानो थाखाय बैसागुनि जोबथा सानावहाय माने बे गारजा फुजाखौ फालिनाय जायो। नोंथाङा बे एसे फोरमायना होदो हायोब्ला।
औ। जोंनि बैसागु बुंनो थाङोब्ला मानोना। ओ जोङो। गेदेर गोलावफोरखौ ओ आर'नाइ दख'ना। एबा बिदिनो। गाननाय जोमनायजों मान होनाय जायो आरो। माने जेहाथे गोसोआ खुसि जाथो होननानै। रंजानाय बोथोर नालाय। बेनिखाय बिदिनो। गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गासैबबो दाउ दाउ फ दाउआबो बिराद जोंनि बैसागु बोथोरखौ बैसागु बोथोर फैबाय होननानै। बेयावनो जोङो मिथिनायायो आरो जोंनि बोथोरखौ। माबायदि जोंनि गोसोआ गुदुं जायो। बैसागु मोसानो थाखाय बेनिफ्राय। जोंनि गोसो गोरबोआ मोजां मोनो आरो जों। बर' हारिनि। फालिथाइ फोरबो दानाय आरो बिदिनो बे बैसो बैसागु बोथोराव न'खर न'खर फुजा होनायबो जायो सोरब बा सोरहाबा औ बिदिनो जायो आरो ।
औ ।
नोंथां दोंथानैनि समा जाबाय दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां । दे ।